औ नोंथां खोनादों ओ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
नोंथां आंथ' नै ओंखाम जानानै ओरैनो गोलांनासो दंमोन जिरनानै मा मोनो नोंथां?
अ नोंथां अब्ला जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो लादोंमोन।
औ ओ हागोन दे आं आंबोरैनोसो दंखायो।
औ जोंनि सावरायनांगौ आयदायानो जाब बाय जोंनि मिथिंगानि आबहावा जेरैबायदि माखासे थादेरसा मोनब्रै थादेरसाजों दाजादों। बिनिनो जोङो हा दै बार आरो जिब जुनार बेफोरनि मोनब्रै थादैसाजों दाजानायनि गेजेरावनो जोङो दै मण्डलनि बा दैनि सायाव एसे सावरायनो हागोन नामा नोंथाङा?
अ हागोन दे
आ।
दिनो दैयो उम। जेनेबा औ औ। ओरैनो ओ दै होननानै बुंबाथ' जोङो सामफ्रामबोनि जिउ खुंनायाव गोनांथि जानाय दै।
औ।
उम जेनेबा हमना ला मानसिनि देहायावबो स्निजिबा पारसेन्ट दै थायो। दैया जोंनि सानफ्रोमबो जिउ खुंनायनि जिउ खुंनायाव जोबोर गोनांथि दङ। दैखौ जोङो हानिफ्राय मोनो। बिफां लाइफ फांनिफ्राय मोनो अख्रांनिफ्राय मोनो गोबां माबानिफ्राय जों दै मोनो दैमा। दै देरै दैया दैमासा दैसा थायो ‌दैमा थायो बेफ्राव गोबां जों दै मोननो हायो। दैया जों जिबोर गोनांथि दं जोंनि जिउ खुंनायाव। दा दै खौ होनोबाथ' जोङो माने मोजां दै गाज्रि दैबो थायो बाहायजायै दै बाहायजानाय दै। जोङो बांसिन सिन सानफ्रोमबो जिउ खुंनायाव बाहायजानाय दैया गोनांथि जायो जेरै जों सरासनस्रै हा सिंनिफ्राय मोननो हायो। जेरै दंखलनिफाय मेसिन फोरनिफाय जोङो बेफोरखौ बोखोनानै जोङो माने बे मोननो हायो बाहायजानाय दै बेफोरो ओरैनोथ' बाहायजायि दै होनबा जेनेबा फुख्रियाव थानाय दै बान्दोफ्राव थानाय दैखौथ' जों बाहाय बाहायनो हाया जेनेबा लोंनो हाया। होमबाबो ओरैनो एसे एनै फिसा फिसौ खामानियाव बाहायनो हायो होमबाबो जोङो सानफ्रामबो जेनेबा लोंनो थाखाय दुगैनो थाखाय जि सुनो थाखाय जों बेफोर दैखौ बाहायनो हाया आरो बा बाहायग्रा दै मोननो थाखाय जोङो हासिंनिफ्राय बोखांनाय जायो ओरैनो दैमा दैसाफोरनि दैया साफाबाबो जों गुबुंले नङा नुनाया गुबुंले नङा बायदि नुयो खिन्थु जों बे खौ बाहायनो हाया आरो दै गुबुंले दैया गोदो गुबुंले होननानै बुङोब्ला बोरै गुबुंले जायो होनबाथ' दैयाव जेरै प्लास्टिक गारनाय मुवा बेसाद गारनायस सेवहाजों सेवफालाङ मुवा बेसाद गारनाय सेवनो रोङै मुवा गारनाय बे लहा लहि गारनाय बेफोरनि थाखाय दैया गुबुंले जायो आरोोना
औ
दा नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा आंनि थाखाय आंबो बिदिबा बेसिबां रोंगौ दंमोन मिथियोमोन बेखौ आं एसे बुंबाय नोंथाब मादि बुंनो हागोन नामा?
ओ नोंथाङा जोबोद मोजां बाथ्रा बुंबाय दैया जोंनि ओ सुबुं माहारिजों लोगोसे गासैबो जिउ गोनां जि जिउ गोनां जिबिफोरनि थाखाय बाहायजा थाव बा गोनांथार जेरैबायदि जों दै गैयाब्ला थांना थानो हानाय नङा थिग बेबायदिनो जों दै गैयाब्ला बिफां लाइफांफोराबो थांना थानो हानाय नङा माखासे जिबुन जुनारफोराबो थांना थानायनो हानाय थिग बेबायदिनो दैयाव दैखौ जोङो बायदिसिना बाहागोनिफ्राय मोननो हायो जेरैबायदि जोङो हा सिंनिफ्राय नोंथाङा जेरै बुंदों हा सिंनिफ्राय जोङो बेखौ बरिं खालामनानै बा दंखल जावनानै ओ जोङो दिहुननो हायो बेनिफ्राय जोङो माखा माखासे जोंनि हाखर हाला ओ हाखर हाला दैमा दैसा बेफोरनिफ्रायबो जों मोननो हायो बेनिफ्रायनो जोङो आरोबाव मोननो हायो अख्रांनिफ्राय जोमै जोमैनिफ्राय जेरैबायदि जोंनाव अखा महरै सोमजिनानै गो गोग्लैबोयो जोंनि बुहुमाव बेनिफ्रायबो जोङो दैखौ मोननो हायो नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों मानसिनि थाखाय दैया गासैबो बाहायजाथाव नङा मानसिनि थाखाय दैया ओ जेरैबायदि से पारसेन्टसोआल बाहायजानाय होननानै नोंथाङा जेरैबायदि फोरमायदों थिग बेबायदिनो जोंनि बुहुमाव हानि बाहागोआ नैजिगु जौखोन्दो दङब्ला जोंनि दै बाहागोआनो स्निजिसे जौखोन्दोआनो दैजों दङ। आबुं जानानै जायनि थाखाय जोङो दैखौ जेरैबो मोननाय जायो। बेबायदिनो जोंनि थाखाय लोंजाथाव बा बाहायजाथाव दैफोरखौ जोङो फिल्टार खालामनानै बा हा सिंनिफ्रायसो जोङो मोजाङै बाहायनायखौ जोङो मोननो हा हायो आरो।
उम।
जोबोद गोनां जेरैबायदि जोङो गांनाय समाव दैखौ लोङो बा जोंनि माखासे बिफां लाइफांफोराबो जों दै होयोब्लासो बियो मोजाङै ओ हानिफ्राय हासार बोनो हायो। आरो दै थाब्लासो जोङो जोंनि आबाद फोरखौ मावनो हायो। बा जिब जुनारफ्राबो दै लोंनायनि गेजेरजोंसो थांनानै थानो हायो। थिग बेबायदिनो जोंनियाव दैफोरा गोबां रोखोमनिबो खहा जानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों आरो।
उम।
अब्ला आं दैया बोरै खहा जागासिनो जोंनि बुहुमाव बेफोरखौ आं एसे नोंथांनो फोरमायनो सानदों
औ दे फोरमायदो नोंथां।
ओ जोङो दैखौ जेरैबायदि जोंनि माखासे आबाद मावनायाव बाहायनाय एम्फौ फोथैग्रा मुलि
औ।
बेफोरनिफ्राय जों दैखौ गुबुंले खालामनानै लादों आरो माखासे रासायनारि हासार बाहायनायनि थाखाय दैया एसे गुबुंले जायो। बेनि उनाव जोंनि माखासे खि हासुदैखौ जोङो मोजां रोखोमैनो मोजां रोखोमै माखासे ओ जायगाफोराव मोजाङै दानख्लायना हरनो हायाब्ला बियो अखानि दैजों बा दैफोराव गलायलांनानै बा बाग्लायलांनानै दैखौ गुबुंले खालामहैयो बेजों लोगोसे माखासे जिबि थैनाय बा गेसाव गोफोन मुवा बेसादखौ जोङो दैैयाव गारनाय बेफोरनिफ्रायबो दैया गुबुंले जालाङो।
उम।
बेजों लोगोसेनो आरोबाव जोंनि ओनसोलफोराव माखासे ओ गाज्रि ओ जेरैबायदि मुवा बेसाद गारनाय बेफोरनिफ्रायबो दैया गाज्रि जालांनो हायो। बेनिफ्रायनो बेफोर दैया जोंनि थाखाय जोंनि देहायाव नाङोब्ला जोंनि देहाखौ माखासे बेराम आजार जानायजों लोगोसे माखासे सिथर बेरनाय माखासेयाव जोंनियाव दिसेन्ट्रि मेलेरिया जनडिस बेफोरबायदि जानायाव दैयाबो जोंखौ गोबां रोखोमैनो खहा खालामो। ओ बिनिफ्राय जोङो दैखौ
औ
ओ जोथोनै लाखिनो थाखाय बेफोरबायदि गारनाय मुवा बेसाद बा गेसाव गोफोनफोरखौ दैयाव गारालासि नो जोङो हा सिङाव मोजाङै जोथोनै फबनानै दोनोब्ला जोंनि बे दैफोरा बा गाज्रि जानाय नङा होननानै आं सानो। बेनि उनावनो जोङो दैखौ आरोबाव नांगौ रोखोमनि बाहायनायजों बाहायोब्ला जोंनि दैफोरा बांद्राय गुबुंले जानाय नङा आं बेफोरखौ सानहरो ओ अब्ला नोंथाङाबो दैफोरखौ माबोरै लाखियोब्ला मोजाङै थागोन आरो बाहायोब्ला माबोरै जागोन। बेफोरखौ एसे फोरमायनो फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां दे नोंथाङाबो बुंबाय दैयाव नोंथाङा बुंलांखाबाय अ आंबो एसे बुंनोसै बुंनायालाय अ जेनेबा दैखौ जों साफायै लाखिनो थाखाय आरोना। जों दैयावहाय जि सुनाय दै सि हासु दै बेफोरखौ गारनानै ख' खम खालामनांगोन आरो नोंथाङा बुंदोंमोन रासायनारि रासायनारि हासार बाहायनाय जेनेबा आरो जेनेबा फुख्रिफ्राव ना फिसियोब्ला बेथ' ज माखासे माबा होयो आजिखालिथ' बेफोरखौ माबानांगोन। आरो दैयाव मुवा बेसाद गारनाय दैयाव मुवा बेसाद गारनाय होनोबा जोङो हमना ला प्लास्टिक लहा बिदिनो बायदिसिना सेवनो रोङै हाजों सेवफा जानो रोङै मुवा बेसाद गारनायाव दैया गोबां गाज्रि जायो। दा जोङो दैखौ रैखाथि खालामनो थाखाय जों बेफोरखौ एसे फोसाबनांगोन। आरो हा लोंजानाय जेनेबा जोंथ' लोङो मानसिया बाहायजानाय होनबाथ' जोंथ' हा सिंबासो बोखाङो हासिंनिफ्राय बोखांनाय दैखौ जोङो माने एसे ओ नांगौ बिबांनि बाहायनांगोन जेनेबा बांद्रायबो ओ बाहायला बायबाबोथ' दैया एसे माबा जागोन बे मानोना बेफोर मिथिंगायारि सम्पद बेफोर एसे माबा जायो माने बाहायनायाव एसे सांग्रांथि जाना बाहाय नांगोन जोङो नायनानै नै लोंनांगोन बुहुमावथ' जेसेबां जेसेबां नुनाय मानि दं बेफोरथ' बाहायजाजोब ना गासिबो दैफोरा थ' जों माखासे ज बिबां बाहायजायै बाहायजानाय दै बेफोरखौ जों एसे सांग्रांथि जानानै बाहायनांगोन आरो साफायै लाखिनो नाजानांगोन बेफोरनो नों थांआबो बुंलांजोबखाबाय माखसे खोथाखौ दाथ' आरो बुंनांगौ गैबावला बायदि मोनबाय आं नोंथाङा माबा मोनसे बुंबावगोन नामा? ससे बुंनानानै ओम
औ अब्ला जोङो दैखौ जेसे हायो मोजाङै बाहायनांगौ आरो जोङो लोंनाय दैखौ खौ बांसिनैनो जोङो हा सिंनिफ्राय बोखाङोब्लाबो जोङो बेखौ डाइरेक्ट थों गोथोै लोंनो नाङा जोङो बेखौ मोजाङै ओ फिल्टार खालामनानै जेरैबायदि जोङो माखासे हांगार बाला अन्थाय होनानै जोङो आरोबाव मोजाङै बै हा सिंनिफ्राय बोखांनायनि उनावबो फिल्टार खालामनानै लोङो ब्ला जोङो साबसिन ओ मोज साबसिन मोजां जागोन आरो बिनि उनावबो जोङो आरोबाव मोनसे राहा लानो हाबावो जोङो दैखौ फु दुंनानै लोङोब्ला बांसिन मोजां जागोन आं बेखौ हमदांनानै मोनदों ओ बेनि उनावनो जोङो दैखौ आरोबाव नांगौ रोखोमनि बाहायनाया जोबोद गोनां होननानै आं
औ औ दे होमबा नोंथां जोंना टाइमाबो जाबायबो नामा?
औ नोंथां अब्ला जोंनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'सै औ दे नोंथां औ गोजोन्थों।